हेल' नों
हेल' खोनादों नोंथां
औ खोनादों ओ।
औ गोसा खोनादोंना नोंथां।
आं एसे रोमै-रोमै खोनादों नाथाय खोनादों आर।
दायो गोसा खोनादोंं।
ओहो खोनायाखै ओ दाबो रोमै-रोमैयानो नाथाय खोनानो हायो आङो।
अ दायोलाय।
औ जादों। दा एसे बांबाय औ।
अ अब्ला आङो दिनै नोंथाङा मोजां दङब्ला दङ दा माथोमोन नोंथाङा मोजां।
ओ मोजाङावनो दङ' औ औ। नाथाय एससे
नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे सुंद' ओ टपिक नि सायाव सावरायनो सानो नोंथां।
औ
बे टपिकआनो जाबाय बैसागु।
औ
अब्ला बुंदो दे नोंथां ओ बैसागुखौ जोङो ओ मानो फालिनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै फालिनाय जायो बैसागुखौ बुंदो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मोनसे मोजां खोथा बाथ्राखौनो फोरमायदों एबा बुजायनो सानदों आरोना आं बुंनो सानो बैसागु । बैसागुआ जाबाय निउ इयारखौ होननानै बुंनाय जायो आरोना एबा बर'फोरनि माबायाव ओ गोदान बोसोरखौनो बैसागु फालिनो हाय होननायखोनो जागोन। बर'फोरनि माबा एबा लकेल लेंगुवेजाव होननाय जागोन आरो जोङो बेखौ आरो बे बैसागुआव जोङो एप्रिल एप्रिल माबायाव मानिनाय जायो बे बैसागुखौ ओ बे बै सागुआ जोङो जोङो गोदान बोसोर बर'फोरनिफ्राय जे दाउ जुमाय जुमाइनिफ्राय सेलेब्रेसन खामनाया जाहैदों जुमाय बेदर जौ बेदर आरो
आरो बायदि बायदि उम मोसौनि अनगायै मानोना मोसौखौनो मोसौनिफ्राय मानिनाय जायो । मानोना हिन्दुफोरनि मोनसे कालचार जाहैबाय बे बैसागुआ। जे नोङो माबा लांगोन होननानै ओ गोदान बोसोर होननानै इसोर सिलेब्रेट खामनाय जायो आरोना जेरै बेयाव हिनजावफोर मानसिया ओ दख'ना गान नानै द'खना गाननानै ओ मोसागोन जा गोन लोंगोन आरो हौवाफोरा दल दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लानानै जे बिसोरबो जाना जागोन लोंगोन आरो बिदिनो बे बैसागुखौ मानिलांनाय जायो। अब्ला नोंनि - नोंनिफ्रायबो आं मोन से बाथरा खोनानो लु लुगैदों जे माबायदि नोंसोरनि ओनसोलसिं बोरै जायो?
अ मोजां नोंथां मोजां ओ नोंथाङा सोंनाय बायदि ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा ओ बिदिनो जेनेबा ओ बैसागुआ माने गोदान बोसोरखौ जोङो ओ गोदान बोसोरै गोदान बोथोरनि बोसोरखौ फालिनाय हिसाबै जे खुंनाय जायो नालाय बैसागुखौ अब्ला ओ जोङो बिदिनो फालिनाय दि जेरै नोंथाङा बुंलांदों बे बैसागुआ सात दिननि थाखाय जायो जेराव जोङो आरो बे बैसागुआ सैत्र' दाननि जोबथा सानाव ओ बेखौ फालिनाय जायो जेरै ओ बे दिना सेथि खालार खालि मोसौ थुखैनायखौ जोङो फालिनाय जायो जेराव जोङो मोसौखौ थुखैयो ओमफ्राय ओ मोसौ थुखैखांनानै थुखैनो ओमफ्राय बिनियाव हांगार फोनना होनाय जायो हांगारखौ जोङो मानो फोनो होनब्ला ओ मोसौनियाव जाहाथे दमालु जाया होननानै ओमफ्राय बेखौ मोसौखौ जोङो खुला फोथाराव ओ दोनहैनाय जायो माने खुला फोथाराव हगारना हरनाय जायो जेराव ओ मोसौखौ नोङो हांगारजों फाख्रा सिख्रा खालामना होबाय बे मोसौखौ जे जेनेबा हांगारखौ नुनानै मोसौ लख मोसा मोसौ मोसा लख्राफोरा गिनानै खारो होननानै ओ जोंनि बर'फोरा एसे फोथायनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय बे माबा खालि ओ नैथि सानखालि जोङो ओ‌ मानसिनि बैसागु खालामनाय जायो जेराव जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोब स्रां न'खौ गोथार खालामनानै बा गावनो माने ओ गोथारै बिदिनो ओ ओंखारनानै जोङो ओ सानाव फुजायाव थांनानै इसोरनियाव आर'ज गाबनायखौ नुनो मोनो नोंथां नैथि सान खालि ओमफ्राय बिदिनो थामथि ब्रैथि बाथ थि बेफोराव जोङो दाउ अमा हांसो आरो सैमा बेफोरनि ओ जुनारफोरनि बागैसो बे बैसागुखौ खुंनाय जायो नोंथां अब्ला ओ बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव आरोबाव बेफोर ओ खुंनायनि उनाव ओ बे फोरबोआव बर'फोरा ओ आइजोफोरा दखना गाननानै ओमफ्राय फालि लानानै ओमफ्राय जान्जियाव आर'नाइ खास्र'नानै मोसायो आरो बर' हौवाफोरा ओ गामसा ग- गाननानै माबायाव ओ मा होनगोन गस्ला आर'नाइनि गस्ला गस्ला गाननानै र'आव आर'नाय मानानै जमा जमा मोसायो आरो गथ'फोरबो फैफायो गथ'फोर बोराइफोर बुरैफोर ओमफ्राय आइजोफोर जमा जमा जमा जमा ओ बे बैसागुआव मोसानायखौ नुनो मोनो आरो मोनफ्रोमबो न'खराव थांनानै ओ साफा साफा न'खराव थांनानै ओ मा गियो आरो खाजि जायो बेफोरनोसै नोंथां ओमफ्राय बेनि अनगा जोङो बे बैसागुआव ओ मा होनगोन सिथावबो जायो जायफोर सिथावा जाबाय अना थि एन्थाब ओ लावदुम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ सिथावफोरखौ जोङो बे फोरबोआव जायो आरो मोनसे जोंहा मोजांसिन बे फोरबोखौ फालिनायाव लोंग्रा ओ जिराद दानो जाहैदों जौ जायखौ जोङो माइरंखौ दैयाव सोमना दोननानै फेसेवनानै बेखौ बानायनाय जायो नोंथां ओमफ्राय बेखौ जोङो बे फोरबोआव सिथाव फोरनि हेफाजाबाव जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो बेफोर जोबखांबा ओमफ्राय हरफोराव कालसारेल प्रग्रामफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो नोंथां जाय जेराव जोङो जोंनि ओनसोलाव खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय सल' खनन्थाइ फाव दिन्थिनायफोरनो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि कालसारेलपग्राम मा होनगोन एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो बे कालसारेल लानायखौ नुनो मोनो नोंथां। अब्ला नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव बेबायदि जौ लोंनाय जौ लोंनायाथ' दंखायो। ओमफ्राय बेफोरबायदि कालसारेल प्रग्रामफोर लायो नामा नोंथां एसे बुंना होनो हागोन नामा?
जों बुंनो सानोबा जोङो बे जोंनि जायागा ज एबा जोंनि ओनसोलजोंं बांसिन बेखौ मानिनाय जाया मानोना जोंहा बेलेग जाथि धर्म बिदि बासिलायनाय दोङो आरोना।
अ माने नोंथांमोननि ओनसोलाव। होबा बिदि माबानाय जाया मा होनगोन फालिनाय जाया? अब्ला नोंथांमोना ओ अब्ला नोंथाङा ओ बेखौनो बुंदो जे ओ बे बैसागुखौ बैसागुआव बरफोरा ओह आबाद-आबादनि महरैसो आबाद मावनायनि थाखाय बे बैसागु फोरबो फोरबो जानाय समावनो बरफोरनि थाखाय बहुत मोजां जायो आब आबाद मावनो थाखाय बे आबादावनो नांथाबनानै ओ थायो नालाय बरफोरा बेनिखायनो बेखौ ओ माबानाय जायो फालिनाय जायो अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावथ बिदि फोरबोखौ खुंनाय जाया अब्ला नोंथांनियाव ओ बेखौनो सोंनो नागिरदों जे ओ नोंथां ओ मोनियाव अब्ला बिनि अनगा ओ मा होनगोन गुबुन रोखोमनिफ फोरबोफोर लायो नामा जेरै मागोफोर बेफोरबायदि।
खौबो बांसिन मानिनाय जाया नाथाय मानियो जोङो बुं बोङोबा बैसागुखौबो मानियो नाथाय बैसाग ओ अओ एब्बाबो एफा सिरियास लाया जेरै एफा गोसोआव लाया जोङो मानोना बे बारा धरम जाथिनि एसे खोथा जालायो आरो जोंनि जांगायाव नाथाय जोङो मानियो खिन्थु एफ पर्ट होआ जोङो मानोना बेफोरखौ बारा दा लाया होननायखौ जोङो आं बुंनो सानो
औ औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ बैसागुखौथ मानियो होमबा बोथोरनि फोरबो हिसाबै बेखौथ
मानिना लाया अहो।
बैसागु आन्था होननानै बोथ फोरनि फोरबो हिसाबै बेखौथ नोंथाङा मिथिखायो होमबा?
औ।
अब्ला नोंथाङा ओ बे बैसागुआव माने बैसागु जानाय समाव लोगोनि नखरफोराव जौफोर लोंहैफेरबाय नामा नोंथां?
औ आङो लोगो-लोगोनि रु माबायाव जागायाव एबा लोगोनि नआव आं जौ हारि लोंहैफेरबाय लोंनानै आं गोलैना दोङोमोन आं सानब्रै गोलैना दोङोमोन। बे ओ लोगोनि नखराव बिसोर अननाय बिसोर अननानै जे गासिनोबो जाग्रा मुवाखौ होनाय जायो नालाय बैसागु बोथोराव आं बेखौ नुनो मोनहैबाय आरोना।
औ अब्ला मोजाङानो नोंथाङा। ओ ओ बैसागुखौ फालिनाय हिसाबै नोंथाङा मोजांखौनो ओ माने जाबाय अब्ला नों ओ दिनैनि सुंद' सावरायथियाव बेखौनो ओ मिथिनो मोनबाय जे बे बैसागुआ बरफोरनि थाखाय गोनां फोरबो, आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बियो सातदिननि थाखाय जायो जेराव जोङो बरफ रफोरा रंजा बाजायै द सिथ खाम जथा सिफुं दामनानै ओ मालायनि नख गुबुननि नखर नखर थांनानै मोनफ्रबो नखराव मागि मागिनानै खाजि जायो अब्ला ओ नोंथांजों रायलायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय दा एसेयावनो दोन्थसै नोंथां।
औ नोंथां